मा खालामदों?
नै दङ अ ओमफ्राय ना सारदोंबालाय?
सारदोंमोन बाल नाखौनो मोनस्रियाखो नाखौनो मोनाखै।
गैयाथाय गैया मासे बो मोनलायै
मासेल' मोनदों बे स एफा गिदिर दै सारनानै मासेल' नास्राय मासेल'। खोनादा?
दसा गोदान गानबाय? औ इन्द्रियावबो? गारिफोरखौ जारलासोहाय इसे खस्थ' बेखौनो
औ मोनजिनि खाथिनिखौसो सारनानै एसे बाथोन जागासे मोनबाय।
फुराखा ओरैबायदि सख आरो नोंबो दैसानि ना जानो जायासै।
लुबैदोंमोन बाल ना मोनगौबा मोनगौबा ओमफ्राय गैसाया मोनासैबा।
इस' राभा नोंखौ सारदों होननानै खोनानाय लोगो लोगो गंगार खिथाहरनायखाय ओइ आंहाबो बै लामा सेरनिखौ सारनोसैहाय एसे जाबाय। आरो द' सिनि उनाव गंगार गा मासेबो गैस्राया नायानो जामबि बिबोनां सा बाय जा सां
ओहोम ओम नाखौनो मोनाखै फाल्टु
हो होहो दिनै दायो खननै जासिगोन दा? दा मोनासिमाव। मोनाबाथाय बेरायनायनि टाइमसो लामा लामा थान्दा थान्दा फन रायलाय रायलाय दिनै टाइमखौ वास खा
आं आं दुगैखांबाय दायो र' दुगैखांनानै दा बेलासि बेरायनांगौ आंहाबो।
होम बेरायनाय रायलायनि
मानसिफ्राथ' खायसे खायसे मानसिफ्रा खायसे खायसे रायनायखौ आंखौ आलदासो बुजिदों ओजों आरो थान्दायानो बेलेगसो। ओहोहो जेराव हैनों रायखोमाया हाय। खोमाबाय थाथोंहाय जोंहा जोंनि फायदाखौ उथायगोन।
दों
मा खारनाव रायलाय फैदों गम गैया बे जामबि जाम्बा ओइ माला माला फिसाला मोनख खो फिसाजो‌ ना फिसाला?
फिसाला लै।
फिसाजो ना फिसाला? ए साबेसे जाखो गथ'फ्रा? नालाय ए सासे मोनबाय ए दे दे दे दे।
माथो रायलायाबो बेव थानाने मोना नोङो बायह्रायावबो ओंखारलाङा आंनियाव रायलायदेर बाय थायो। फिथिया हलिजों रायजलायलाय कल्पना जों रायज्लायहरनो मोनबाय?
मोनाखै दिनै।
होम।
रायलायहराखै दिनै?
ए दा हर से रायज्लायो नो दासो गरम बेहाबो। हेलौ।
होहो ओहोम ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो।
ओंख्रिया बुद फाजा ओमफ्राय ना मजिखुन।
उम
बाथोन ओमफ्राय माबा मा होनदों? मा लांनांगौ जाखो आंलाय। मा लांदेरनांगौ जाखो गावनो असदालाय अमा आदार हैखाबाय आरो मालाय थाब गबोदों। औ नोंथ' गैखानाय बे बेरायनाय बे बेरायनाय फन माबानाय
थाब गबोनो माने सारिथायावनो गखायोना सारिता सल्लिस जाबाय।
उम
गोदोनि बायदि नंलाना नोंनाबो आंनो अवान एल नांगौ जादोंमोनहाय। मान्थलि इन्ट्रेस्ट हरगौमोन आं।
सोरनो?
आंनो
सोरखौ बुंदों?
हरनो हानाय केपासिटि दं।
जादों आंखौ आंनाव गैया गैस्रायानो जिर'सो।
अबे बायदिखौ दा मोनगोन दे
हा के आनो गैया आंनाव दायो वान के फोरल'सो दं। थेनानै बहा
एलाथ' बाद गोजाननि हा
एलाबो बाद सवाबो सवाबो बाद
मारजिन लादों। हेलौ एलखौथ' बादो होनदां। तेन खेयानो गैबावा होनदां।
दानखो नामा खो ना माखोसेथा
ओं बोरैबा नों बबाव
हामलायनो
दङ ओलाय मारलिनो लादों।
ए
न' सिङाव नोङो न'
ओम न' सिङाव बाल एसे मोजां फांखा हिउ हिउ ए आं उन्दुग्रायावनो रुमाव बिसिनायाव
उन्दुग्रायावबा मोननो नागिरा नोंना। बाहेरायाव ओंखार एसे।
बायेरायाव ओंखारनायनि खसाब नङाना दा।
नङा बेैयाव खामसालिफोराव
सोब्रब बायनांगोनसो एसे गरमाव सिउ सिउ सिउ सिउ सिउ सिउ सिउ सिउ बारानो जि मोजां खामसालियाव फैबा खामसालियावबो
ओइलाय खामसालियावबा खोनायो
दसे थामसालियावबा बिनि फांखायालाय अबेथो जाखो बिनि फांखाया अबेथो जाखो
फस्थिना फैलाय राजाखौ फसंफै।
बिराट देन्जार सिउ-सिउ जाखायो। फांखायानो
खामसलिना
उम हामसालि नाबा थाबाय थागौनो
बियाव फसंहर
बेबायदिनो जिराय जिराय फन रायज्लायना मोनजाबालाय बिराद इसोरखौ लाख-लाख खौथि-खौथि हामबाय होगौमोनहां इसोर फांखा सिउ सिउनो बुस्थुआसो दा जिनिससो हाबगोन ना हाबा सासे हाबैनि गरम जागासिनो दं दिनै हाबनांगौमोन होननानै।
सोरो सफनाया
औ
दिनै हाबगोन होनहरदोंमोनथ' आरो बैयो
दा बेसे समाव हाबगोन बेबा दा मोनासिम नायस्रानोसै गाबोन फुङाव फैथारनांगोन आंनाव एथेन्ट जाफै फैथारनांगोन बिसोरो
औ
आंनाव हाजिर जाफैयाबा जालला जागोन बेेथाया।
उम
गाबोनो जोब
दिरैनो दिनै खलफनाजों खनसे नोंजों खननै निलिसाजों खनसे
आं मामाजों खनसे नोंजों खननै जासिगोन आरो
नुआसैलायहां
साराय सात जाबाय
साराय साट
उम
आंना आंना फन्द्र'-फन्द्र' बिदि जादों दाहाय
ए
मानो बिदि जादों बेबा
ना माबासो खालामो बे गोथां ना मायाव गोथांनि ओरै माबायाव फन्द्र'-फन्द्र' दालाय बिदि बार' फन्द्र' बिदि ओंखारामोन होनबा नाम्बार
औ बे फन्द्र' फन्द्र माबाब्रा थास्क माबा कमप्लिट जाबा देखायो
ए ए ए
रायलायनायनि खोथा आरो
उ
दसे कलपानाजों हेल्प खालामहैबाय आं माइ गायनायाव ओंखाम ओंख्रि संनायाव बुथारो बेसारा बेबो आयै गथ'फ्रा बिमाफ्रा मा गायो गथ'फ्राबो समान जाफाजोबो। दावदै होदों इसोर थोआ लमानो नै बि गाय फैग्राफ्रानो अथ्र'ना उननिस जनखा उननिस बिस बेफोरबायदि नोदां बुरजाथारहाय ओमफ्राय दाना र' सिबिखा दिबि मारथा ओमफ्राय जोंनि सिब्रिना सोरांसि मोनना बिमा फिसा ओमफ्राय आइ आनि
औ
ओमफ्राय मोनजि रादेका द'सजन जाखाबाय ओमफ्राय रदेखाबा आरो सोर दंबावो रिना सिला थिफुला बिमा
ओ
ओमफ्राय थुफ्रि बिमा
म होन
आयो थुफ्रि बिमा दस दस दस दसाथ' जाखाबाय दस आरो सारि सै सैद' सैद'खौ मोनबाय आं आरो बिनि फिसा बिनि फिसा सानदो नों
औ
बिनि फिसा बिनि फिसा
अबेहाय थाहैनायमोन
बोदोरग्रोनो हाया फन रायजलायदों थुग्रो दानखावहैग्रो फै फै खान्थाल खान्थाल जानो फै दा दुगैस्रां लोबस्रां रैरुप
सोरनाव सोरनाव
सफ'ना मोननाव
ए आं जाहैमारगोन आं दुगैखाबाय र'
दुगैखाबाय डाइरेक्ट सफना मोननावफै खान खान खान राजा खिखांनानै फै।
औ आं गस्ला आरि गानाखै आरो गाननानै थांसै
गंगाराबो खान्थाल गोथां जानो लुगैदों होननाया लिंबो नांगौसोमोनहाय बेसे गिदिर सोंलाय खान्थालखौ
माने हेल'
होनबालाय जानो लुगैदोंनो लाबोफा थोंसै ओम ओमफ्राय खुन्थि खुन्था दालाबो देरथारदो देस
औ
खुनथिग खुुनथिक खुन्था लाबो देरथारनाङा दिगदार जायो माथा गरम जायो रायज्लायनांगौ स्रोद स्रोदनो
बेसे जाखो होम
नोंसौलाया सौहैगोन होनदां दस
दस फिसौजोआ सौफै फिसौजोआ फिसौजो बोराब सोुलिया हो
ओम बोराब सुलिबो दं खाथियाव
बोराब सुलिखौ मानसि लानो लाबोदबाल नों खान्थाल जागौमानि बेनो लाहोदोलाय
ओम
दाखलि मोनजायिनि
उम
उम दाला खालि मोनजायो
खानथाल मोनजायनि बोराबनाया मानसिखौनो दोखो सो होनदो होखादोंमोन आं कारेन थांबाय
खारेन थांबाय
हो ए खारेन्ट थांबाथाय जि दिगदार मोनखायो गरमखौनो
उम खारन थांबाय
सोर अबयो हावोमोन नुवाखै
होआ
लेजुबो बो हा गारजिआव मनो फदुंहैखो नोङो जेबबो माथा गैया माथो नोंनाव
अ मायाव
है थख्लिबखौसो होनदो आं
मनो‌ हायो थाननो हायिबायदिखा मा सोनो